मेन
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथांङा दा मा खालामगासिनो?
अ आं दा ओरैनो दंङ जिरायनानैनो नोंथांङालाय?
आंबो दा ओरैनो जिरायनानै दंङ। सान्दुं गोसा साहायाव जिरनानै।
अ सान्दुं जादों नामा जोंनि जाखांबायमोन
मा ओंख्रि जाखो
जोंनाथ' दिनै माबा नाजों थाइगिरमोन ओमफ्राय आरो अमाजों जों आलु फाजा ओमफफ्राय आमलेट।
औ जोबोद गोथावाव नंङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ होनबा। जोंनि राय्लायनायनि सायाव फैनोसै नामा
औ जागोन।
नोंथांङा नोंथांनि संनायनि जेनेबा मा मा संनो रोंगौ बेखौ एसे फोरमायना होलाय
आंथ' बारा एसे संनो रोंङा नोंथां।
उम मा होनो नोंथांङा नोंथांनि रोंनायखौ खोन्थाना होदो एसे? एसे ओरैनो
नोंथा नोंथांङानो एसे फोरमायना होदों नामा?
अ
जेनेबा अनलाजों दाउफोरखौ बोरै संङयो एसे
अ बिदिनो जोंनाथ' दा बर'आव मेन अनलाया नंङा होमबा।
औव
दाथ' जोंडोंग ला थ' माइरंनिफ्रायसो जायो नंङा होमबा अनला जोंङो माने माइरंखौ जोंङो फार्स्टावनो माने गिबियावनो सोमना लाग सुनांगौ आरो दैजों ओनो दसे सम ओमफय रुइनाय ओमफायखौ द ओमफ्रायो दसे थानानै सुखांनानै ओमफ्राय जेनेबा नोंनि गोसो अबावहाय देयो जेन'बा आजिखालिथ' मेचिनाव ग्राइडारावहाय होयो नोंथां।
मेचनाव गासिबो मेसिनावनो देलनाय नुयो आजिखालि।
औ सिगांनि समावथ' जोंङो।
आबैय आबैमोनखौ आइमोनखौ उवाल' देनाय नुयोमोन आरो'
उवाल उवालाव ओमफफ्राय मा होनो बे दिंखि नामा बि बिदियाव देयोमोना आरो गोदोहाय। अ दाथ' जोंङो ग्राइडारावनो होयो अनलाखौ गुरा खाम नानै माइरंनि ओमफफ्राय गुरा खालामनानै ओमफ्राय उनावहाय जेनेबा बेदरजों आरो ना बेदरजों संबा फार्स्टावनो माने गिबियावनो बेदरखौ एवनानै लाग्रोबनांगौ आरो ना। बा ब्रयलार बेदरखौ लाबोननानै जेनेबा ब्रयलार फोरजोंहाय जानोबा ब्रयलार ओमाय मानानै एवग्रोनना लाग्रोनांगौ आरो आरामनो।
औ औ ब्रयलार नंङाबा लकेल दाउ आरो नंङा होमबा।
अ अ बेखौ फानलु पियास थाव होननानै जोंङो एवनानै लाग्रोनोनांगौव मोनजासिम। ओमफ्राय उनावहाय दै होबाय गावनि जखा मथे दै होनानै गोदौजास गोदौनो होग्रोनांगौ दैखौ माने
औ
ओमफफ्राय बेनि उनावहाय नों अनलाखौ अनलाखौहाय उनावहाय माने गोरानैबो गोदौनायाव सारनानैबो होजायो ओमफफ्राय आरो दैखौ गलाय खानानैबाबो होजायो आरो। माने ओ नों जुदि माने नङाबा आरो सोरबा सोरबा संबाथाय रोङाबाथाय माने ग थाखायो नालाय अनलाया ओंखायनो बांसिनानो दै गलायनानै माने सङो आरो माने आंनि आं बिदि संनाय सङो आरो आंनि रोंनायाव आरो बिदि। ओमफफ्राय दसे थानानैनो ओमफफ्राय खांनांगौ आरो नङाबा अनला ओंख्रिया माने बांद्राय दोनबाय थाबा आरो खामथाबनायनि माबा थायोना।
औ औ
सबबायफोराबो बिदिनो बांद्राय गोरा नङा माने अनला ओंख्रि संनो थाखाय गोरलै सो ना लानाय खिनियाव एसे थान जायो आरो माने गोरा माने। माने उवालजों देनांगौबा एसे बानाय फैयो आरोलै। बिदिनो सबायफोराबो मा होनो सबायफोरखौबो ओ
सबाइ ओंख्रिफोरखौबो बिदिनो मानि गथानिफ्राय जेनेबा उनना ला
औ एवनानै जोंनायखौ एवनानै उनायखौ नुयो।
अ एवना एवग्रोननानै गोथां होनैखौ ओमफफ्राय एवग्रोनानै ओमफ्राय उनना लाग्रोनांगौ। एसे जेनेबा उननानै एसे जावस्रोनानै आर ना। ओमफाय दैजों सुस्र नानैबा नों आजिखालिथ' कुकारावनो बांसिन रुयो नङा होमबा।
औ औ
कुकारफोरावनो ओमफ्राय सारायावबा एसे टाइम लायो आरो एसे सम लायो सारायफोरावबा
औ
सारायफोरावबा एसे सम लायो आरो ओमफ्रायो बेनि उनावहाय माबानानैहाय दैजोंहाय रुग्रोनाय जायो आरो। मानिेखौ सबायाइ ओंख्रिखौ ओमफफ्राय दैजों रु दसे सम रुग्रोनायनि उनावहाय मा होनो खारै होनांगौ आरो गावनि जखा मथे खारै होनानै ओमफफ्राय जेन'बा ओमफफ्राय बेदरजों सं गो सोरबा संजायो आरो बेदरफोरजों संबा बेदरफोरखौबो बिदिनो जेरै दहाय अनला ओंख्रियाव संनायाव होयोमोन ना बिदिनो एवग्रोनना लानांगौ आरो।
जेनेबा साम'फोरजों संबाबो साम'फोरखौ मोजाङै एवगोरना लानांगौ आरो ना
अ अ अ
साम'आथ' दैमानिफ्राय बोखाङो नालाय जोबोद मैला थायो नङा होमबा
अ मैला थायो अ साम'फोरजोंबो जों बांसिन सबाइ ओंख्रिफोरखौ जानाय जायो नोंथां।
औ
ओमफफ्राय बिदिनो साम'फोरखौ खनना लाबोखांनानै साननै सानाम सोमना दोननांगौ आरो जे जाहाथे दैनि लेथ्रा मैलाफोरा ज-जेन'बा खारना-खारनाय बायदि
औ जेनेबा साहफ्राव बेक्टेरियाफोर सिथाबना थायो नङा होमबा
औ नोंथां ओमफ्राय जेनेबा जों साम'खौ फार्स्टआवनो बे सानि दाखोनखौ गारना लानांगौ आरो
औ आरो खिथुखौबो दानस'नाय नुयो नङा होमबा
अ अ बि बिखौ मानानै साम'ख जोबनानै जेनेबा जोङो मनाफोराव सोनानै साफा खालामामनायखौ नुनो मोन आरोना जेनेबा साफा खालामामनानै
थौआव बांसिन सुनायखौ नुनो मोनो आरो
अ थौ बा माबाफ्राव जेनबा
औवाजों हेबनाय जि
अ खादाफोराव खादा खादाफोराव अ इफोराव साफा खामना लानांगो ओमफ्राय संख्रिफोरजों सोमनानै सुनांगौ आरो सोमानाय ओ नारेंजों सेबनानै साफा जानायनि बिनि उनाव बिदिनो पियास फानलु संख्रि होनानै थाव होनानै एवदो एवखांनायनि उनाव सबाइखो रुना लानाय सबाइ होनानै होनांगौ आरो मफ्राय दसे उनाव गोदौ होनांगौ मोन दाबसे उम गोदौ बोखांनायनि उनाव गंगार दुन्दियाखो होनांगो आरो होबाथाय मोजां जायो आरो ओंख्रिया
मोदोमनायफोरनि मोदोमनायफोरनि दुन्दियाफोर होनानै मोदोमथो मोदोमनायफोरनि दुन्दिया होनानै जानो हायो नङा होमबा
औ औ नोंथां दा ओमफ्राय नोंथाङा फोरमायना होनांगो नामा नोंथाङा माबायदि सङो
हो
अ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा माबायदि सङो
आंथ' संफेराखै
अ ओरैनो मा मा ओंख्रि संफेरखो नोंथाङा? एसे खोनथाना
आङो आंथ' न'आव संफेराखै जेनेबा आइमोननि आबैमोननि संनाय खोनो जाबोगासिनो दासिम
अ अ नोंथाङा ओंखाम ओंखाम संनायनि बागै एसे फोरमायना होदो
ओंखामखौ हागोन नोंथां जेनेबा जोंथ' माइरंखौ जेनबा जों माइखौ माइआथ' गासिनावबो थाखायो नङा होमबा गासैनिबो न'आवबो
औ औ नोंथां
बे माइखौ जोङो सौनानै लाबोनानै न'आव दोनफैयो नङा होमबा
औ औ
जेनेबा बे सौनायखौ जोङो जावनानै बाल्थिंफ्राव सोना सोना दोननायखौ नुनो मोनो
अ बाल्थिंबा जेनेबा हानि दो ओ मा होनो
ओं हानि दैहु उम बिफोरखौ जोङो जेनेबा जों मोनसे जखा लाय जखा सुयो नङा होमबा खथाफोर जेरै खुरैफोर दोनो बेफोरजों जोङो जेनेबा जोंनो खथाब्रै बा खथाब्रै लानानै जेनेबा माबायाव सान्द्रियाव जोङो अ खेरखायाव जोङो खथाब्रैसो हावखांनानै ला माइरंखौ लाबोनानै जेनेबा सुफैनाय जायो जेनेबा बेयावबो मैला थायो नङा होमबा माइरंआव सिथाबनानै थायो बेखौ जोङो लाबोनानै जेनेबा थिखलजोंबा। दैखरनि दैफोरजों सुनैखो जों नुनो मोनो।
औ
बेफोरखौ बेयाव जोङो साफा सुनानै जेनेबा थौ। आजिखालिथ' गासैनावबो गेस दङ नङा होमबा।
औ आजिखालिथ' बांसिन कुकारावनो सङो।
ओ जेनेबा थौ बा कुकाराव होनानै जेनेबा जखा मोनसे दै होनांगौ आरो जखा लानानै। जखा लांनानै दै होनानै जेनेबा। गेसावबाथ' जोङो जेनेबा गेसाव जानना होबाय नङाबाथ' अरदाबावथ' जों अर सुखांनानै। थौफोरखौ जानना होनांगौ नङा होमबा।
औ नोंथां।
जानना होनानै जानना जानना होनानै एसे अरसुबाय थानानै जेरै गोदौ नङा होमबा।
औ
एसे दसे गोबाव थानानै गोदौवो। बे गोदौनायखौ गोदौनाय समाव अरखौ एसे बोस्रा ना नांगौ नङा होमबा अदाबाव संबा,
अ
नङाबाथ' ओंखामा खालामलांगोन नङा होमबा जों अरा बुरजा जोंबाय थाबा।
औ
बे ओनबाजों अरखौबो सिखायना होना एसे गोदौखांबाथाय सोरोमनो थाखाय अदाबनि बा सोरोमनो थाखाय एसे गोबाव दोननांगौ नङा होमबा अदाबावनो।
औ
जेनेबा जों कुकाराबो जेरै गाबग्रो कुकाराबो जेरै मोनखांनानै गाबग्रोमोना जों खुलिजाया नङा होमबा।
फुलि जाया औ।
अ बेफोरबायदिनो जों अरदाबाव अरदाबनिथ' थौ नालाय बोखार जायो बेनिखायनो जोङो। अरदाबाव दसे गोबाव दोनथ'बा मोजांसिन जायो आरो बिदिनो उनाव बिदिनो सोरांखांबा, ओ सोरोंखांबा बेयो जानो जाबाय आरो जाजानाय जाबाय। मोनबाय नङा होमबा।
औ दे नोंथां होनबा जोंनि रायज्लायनाय औ जोबबाय।
बिदिबा नोंथाङा ओंख्रि बे ओंख्रिफोरखौ संनायफोरखौ स्टेपफोरखौ जि खोन्थाबाय। फिन बेखौ आं मिथियैनि थाखाय आं मिथियैखौ खोन्थानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां। आंबो मालाबा ट्राय नायनोसै नोंनि खोनन्थानाय स्टेप बायदि।
अ
गोजोन्थों। दिनैनि थाखाय एसेनोसै,